औव हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औव औव खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसम।
औव औव।
नोंथांया दायो फ्रियैनो दं ना?
औव औव नोंथां दासान्दि आंहा फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
द दसे सम होनो हागोना।
औव औव
औव बिदिब नोंथांनिसिम नोंथांजों मोनसे ओ टपिक बा आयदानि सायाव आ सावरायनो सानदों हागोना नोंथां?
औव औव
टपिका जाबाय जोंना नगोरनि लाइफस्टाइल आरो तामिलनि लाइफ सटाइल
औ औ औ।
नोंथां'आ एसे फोरमायना होनोसै नोगोरनि लाइफ स्टाइल आरो गामिनि लाइफ स्टाइलखौहाय
औ औ औ। जोंथाव मिथिखायो जिहेतु नोगोर होनना बुङोब्ला जों जेराव गोबां दिनैनि मुगानि जोंहा गोदान गोदान जेराव। जोंनि बिगियाना बायदिसिना जोङो ओ दिहुननायखौ जों नुनो मोनो। नाय जायो जेराव जोङो जिहेथु मानसि माहारिया साननो हनो गोरों जोङो मेलेमजिबि जेराव गोबां बिथिङावनो जों दिनै जौगासारनो हमदोंसै। बिदिनो जोङो। ओ बायदिसिना दाजमजों दिनै दिहुननाय नुनो मोनो दिनै ओ गोबां गेदेर गेदेर मेसिन जेराव ओ जोंफोरो ओ गामि ओनसोलफोराव जोङो बांसिनानो ओ मानसि सुबुङा मावो मानसिया खस्थ' खालामो नाथाय टाउन ओनसोलाव बेफोरखौ मानसिफोरा बांद्राय मावा जेराव जोङो बायदिसिना रबट आरि दिहुनदों। जेराव जोङो अनलाइनजों बायदिसिना मेसिन दिहुुनदों दा बेफोरनि गेजेरजों दिनै ओ गोबां बिथिङावनो जोङो ओ जौगासारनायखौ नुनो मोनो जोङो दिनै गामि ओनसोलावथ' गोदोनि समाव गोलोम बोदोरफोराव जोङो बायदिसिना जोङो ओ गिसिब हेबना लानायखौ नुनो मोनो बा जों बायदिसिना दा ओ
गदायाव गय थु नायइगंफोरखौ दानस'नानै गिसिब महरै' बाहायो बा बार जायो। ओ दंफां सिंफ्राव जिरायनानै नाथाय टाउन ओनसोलफोराव। बिदि नङा जेराव जोंनि टेक्न'लजिया जोबोद गोजौ थाखोआव दावगानाय जिहेथु ओ जों बायदिसिना जोङो दिनै दजमफोरखौ बाहायो जि दिनै कुलार एसि बिदिनो फ्रिजनि दै बायदिसिना जोङो ओ लोगोसेनो जों फेन। ओ फेनाबो गोबां रोखोम दं जों सिलिं फेन ओ जोंहा टेबोल फेन बायदिसिना रोखोम जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा टाउनफोरावथ' बांसिनानो जोंहा ओ खामानि दामानिफोरनि सि सोमोन्दै बुङोब्ला जोंहा जे बो खोथायानो फैया मोनखायो बायदिसिना खामानिखौनो दिनै टाउन सोहोराव। मावनाय जायो। जिहेथु टाउन सोहोराव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै थाफैयो जेराव बायदिसिना इनस्टिटिउसननि खोथायानो बुं बा बायदिसिना जानाय लोंनायनि बायदिसिना मुवा बेसादफोनि बेफोराव मोननो हायो। आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जिहेथु गामि ओनसोलफोरा आरो टाउन ओनसोलफोरनि सोमोन्दै
औ। नोंथाङा जे आंबो मोने आंनिफ्रायनो फोरमायनो
औ औ औ औ नोंथांनिखौ औ औ नोंथांनिख्रु बां बाय मोजाङै खोनायाखै जानो हागौ एसे नेटवक इसु जादं खोना
खोनाबाय दायो मोजाङै?
औ औ औ एसे एसे खोनादों।
औ
औ औ
जा माने बेलेग बेलेग नोगोर ओनसोलाव जाबाय जोंना गोबां माने प्राय गेदसिम जेसेबां माने नांगौ मुवा बे जों बेखौ माने ओ मोननो हायो नाथाय ओनसोलावहाय नांगौ बुस्थु बे बुस्थुफोरखौ माने ओ मोना माबा मोनसे बुस्थु नांगौ जायोब्ला मा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय ओ बेफोर गासैबो बुस्थुफोरखौ माने जों गामियाव मोनजोबनो थाङो बेनि थाखायनो माने जोङो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा गिदिर फिसा बेफोर बुस्थुफोरखौ बेफोर माने ओ गासिबो बुस्थुफोरखौ माने गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरा नोगोराव थांनानै लायनानै माने नोगोरनि सुबुंफोरनि माने ओ नोगोरनिफ्राय माने सोनारनांगौ जायो आरो आरो जोंना गोबां माने जोंना ओ गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानायानो होन बा माबा मोनसे ओ ओ रोंगौथिनि सोलोंनाय होननाय होन बेफोरनि थाखाय जों माने गामि ओनसोलाव माने जोंना एभेलेबेल जाया बेबायदिनि थाखायनो माने गिदिर गिदिर सहर बा नोगोरफोराव थांनानै बेफोरनि सोलोंथाइ बिदि खायाद' आयदाफोर माने आयदाफोर बेफोरखौ माने ओ लानांगौ जायो जों ना बेनि थाखाय माने जोंना नोगोरनि सायाव फुरा सोलोंनांगौ जायो गामिनि सुबुं माने ओ बे बुस्थुफोर ओ नांगौ मुवा बुस बेसाद माने बैफोर जोंना माखासे बेफार फालांगिनि हमनानै ला जोङो मुवा बेसादफोर बे माने जोङो दैथायहरनानै माने गामिनि सुबुंफोराबो जोंना मबेलनि सायाव सोनारनो हायो आरो गोबां माहोनो गामियावबा मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो ओ नोगोराव हरनानै माने गोबां मुवा बेसाद देखायहरनानै माने जोंनाव जायबा रांखान्थिआरि ओ लानो हायो आरो आरो नोंथां ओ जोंना जायगासिम थांनो थाखाय बेव माने जोंना गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा नोगोर बा टावनारिफोर थांनांगौ जायो हान्था मेलानि सुबिदाफोरा बांसिन टाउनावसो दं नालाय बे गामि ओनसोलाव जोंहा खम नालाय बेनिखायनो माने जों गोबां थांनाया बेफोराव माने नोगोरारि बा लामा बेफोर जोंना टाउनाव थानायनि थाखाय ओ टाउन नोगोरनि गेजेरजों थांनांगौ जायो।
औ औ
अ नोंथांखौ आं फोरमायबाय जेथु औ नोंथांना एसेह ओ नयसआ फैगासिनो दङ एसे हायोब्ला नोंथाङा एसे ओ मोजां जायगायाव थानानै राय जायो नोंगौ जेराव जोङो गामि ओनोलफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जों गोद गोदो गोदायनिफ्राय जों गोबां ओ खामानि माव बोनानै जाबोगासिनो दङ जों बायदिसिना आबादजों सोनारनानै थायो जोङो गामि ओनसोलफोराव जेराव जोङो गामि ओनसोलफोराव बायदिसिना आबाद माइ आबाद बायदिसिना गोबां आबादाव जेराव जों मैहुर खालामनाय नुनो मोनो जों दिनैनि गथ'फोरखौबो गोदो गोदायनिफोरबायदि मैहुर खालामनाय हुदाखौ जोंनि बर' ओनोलाव नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनोलाव नुनो मोननाय जायो जेराव जोङो दिनैसिमबो जोंङो बायदिसिना लाबार थ'खन लानानै जों बायदिसिना मैहुर खामनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो दाव गावथिंनाय एन्जर जावथिंनाय खुसिया जावथिंनाय बेफोरबायदिनो गोबां बिथिङाव जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंहा हुदा जाबोनानै थाबोबा जिहेथु जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदिसिना मैहुर बा आबाद मावनानै संसार जाबोग्रा हारि जेराव जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो जोङो सरासनस्रायै थानानै जोङो जा जेराव जोङो फैसा थाखानि जेबो गोनांथि गैयै जेराव जोङो खार दैै बायदिसिना हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ खानानै जायो जेराव जोङो दुब्लि फोथारफोराव जोङो बायदि बायदिसिना ना आरि खांख्राइ गांजेमा साम' बायदिसिना बुथुमनानै दैमा दैसाफोरनिफ्रायबो जोङो बुथुमनानै जोङो थांनानै थायो जेराव जोंहा जानाय लोंनायनि थाखाय जेबो आंखाल जाया बायदिसिना ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ बेदरनि जौनि फुख्रि ओंखामनि आखाइ बेदरनि आलि बेफोरबायदि होननाय दङ आरोना जेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्राय गोबां जोंहा जिहेथु फिसिनाय जायो बायदिसिना जोङो अमा बोरमा दाउ फारौ हांसो बेफोरखौ जों गोबां थाखायोमोन जोंनि न'खराव ओ जेराव जोङो दिनैनि समाव जों नायनो थाङोब्ला जों बेफोरखौ नुनो मोनलि बांद्रायानो जेराव जोंहा एसे एसे एनै जौगानो हमहां हय गामि ओनसोलावबो जोंङो हान्था लामाफोरखौ जोङो गोदोनि समाव गोबां हा बुजानाय नुनो मोनोन जों गारि थाङोब्लानो जोङो नांथाहैयो मोन हान्थाामेलाफोरा मोजां नङामोन नाथाय दिनै समाव मोनफ्रोमबो गामियावनो हान्था मेलाफोराबो एसे मोजां जानो हमबाय दिनै बायदिसिना दिहुनथाइफोरखौ सरखारनिफ्राय बा बायदिसिना बिगियाना दा दिनै दैथायहरनो हाबाय जेराव जोङो दिनै गामि ओनसोल एसे एनै जौगानाय नुनो मोनबाय जिहेथु दिनै जोंनि
मुलुगानो दावगाखाबाय जेराव दिनैनि समाव जों बायदिसिना नंगौ नोंथां फोरमायनो दहैयो गोबां बिथिंनि खामानिनि जेबो आंखाल गैया बायदिसिना बिथिङानो जा जों खामानिफोरखौ जुदि माबाफोर नायगिरोब्ला जों बायदिसिना जों टाउनफोराव जों खामानि फोरखौ मोननो हायो जोङो बायदिसिना जों दिनै गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रिफोरनि खोथा बुङोब्ला जों थाउन सोहोरफ्राव नुनो मोनो बायदिसिना गेदेर गेदेर जिथु जोंहा बाइक दिलारानो जा बायदिसिना खोथा गारि फाहामनाय बाइक फाहामनाय दिनै बायदिसिना दि गेदेर गेदेर शपिं महलफ्रा जोंहा जोंनि टाउन थायो जोंनि बायदिसिना बिथिंनि जानाय लोंनायनि बिथिङाव अब्ला जों बायदिसिना मोजां मोजां नि जाग्रा लोंग्रा जों टाउन ओनसोलाव मोननाय जायो जोङो बेफोरबायदिनो टाउन फ्राव जोङो बायदिसिना बिदिनो बिबायारिफोराबो दिनै थानाय जायो। टाउनफोराव बिबायारिफोरा टाउन ओनसोलफोराव सोरनावबा फैसा एसे एनै बियो दस थाखा बिस थाखा बेफोरबायदि बिनानै थांनानै दङ खायसेबा बिबियारिफोरनो दिनै ओ सोरबा गस्ला रानना
बायदिसिना दिनै गानग्रा जोमग्रायानो जाबा जाग्रा होफैयो बेफोरबायदिनो टाउनफोराव गोबां गोबां सोलोंनानै बा सोलिनानै थायो जेराव जोङो टाउन ओनसोलावथ' जोङो दखानानो होन दुखानफोरनि बिं रायज्लायोबा गोबां बिथिंनि जों मुलाम्फा मोननो हायो। जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला दोनथ'निसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां सोमोन्दै मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ औ दे औ।